हेल हेलौ
ओ हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों ना माथोखौ
अ खोनादों बिथां बिथाङालाय आंनि माथोखौ खोनादों
औ औ नोंथां दासो खोनाफैदों
आदसा बिथां दालाय मा खालामनाय जादों नोंहालाय
आं ओम ओरैनो माने लामाफोरावसो जिरायलानानै दं माने मा होनो बल गेलेदों नालाय बेखौसो नायलागासिनो दं दा बिथाङालाय माथो खालामदों?
अ बिथां आङो आंबो बिदिनो लामा लामा बेरायफैदों माने न' सियावबो बेसेबां थानो रा बिथां बे माने दिनै कारेन्टबो गैया ओंखायनो फांखाबो गैया नालाय ओंखायनो लामाजोंनो दसे बेरायफैाय जादों बिथां। बिथाङा ओंखाम जाबायमोन?
ओंखामाथ' दहाय बेलासियावनो जादों माने ओरैनो साहा लोंनानै दसे सम माने लामाखौ ओरैनो फुटबल गेलेनायखौ नायनाय जादों आरो ओरैनो
आतसा
औ
मा ओंख्रि जानायमोन बिथां?
जोंना ओंख्रिया बेलासिनाया माबासोमोन नाजों मैथासोमोन बेखौनो माने जाना फैबाय आरो ना दहाय जाखादों आं माने दा ओमफ्राय नै मोनानि मोनायानो जासिगोन नालाय दा थ' सयथायानो जासिगोन ओंखायनो एसे साहा लोंनानैसो दसे समरै लामाखै फैदों दा नोंथाङाबा आंजों बा मा खोथा बा मा टपिक लाना फैदों मा सावरायनो सानदों नोंथाङासो फोरमायजागोन आरो औ
अ बिथाङालाय फ्रियानो ना होमबाना?
हा हा
फ्रियानोमोन ना होनबा बिथाङा
औ नोंथाङा आं ओरैनो फ्रिसो दं दा नोंथाङा सावरायजागोन मा खोथा लाना फैदोंबा मा
अ बिथां माने टपिकआथ' आंना एसे माने गोदोनि जे जोंनो आबै आबौनि समाव जे जोंनो उनदुयैनि सिगां बिबै बबौआ जोंनो सल'बाथा मोनसे खोन्थायोमोन बेफोरखौसो बे बेफोर टपिकखौसो आङो सुंद'यै माने सावरायनो जे आं रोंनायखौ आं खोनथानोसै जे बिथाङा रोङो बिथाङा खोनथालायदो जोङो खोनथालायबासो मोनथिलायखागोन नालाय जे जोङो गोदो गोदायनि बिबै बिबौ होननाय माबा सल'बाथाफोरखौ बावैनि जे जोङो मोनसे फिननायनि ओंखायनो आं बिथां दे होनबा आं सावरायजेननोसैना बिथां औ बिथां मानो होनबा मोनसे सल'बाथा जे जोंङो बिबै बिबौया साफ्रोमबोनो मानसिफोरनो खोनथानाय जायो उनदुयैनि सिगां सल'बाथायाव जाहैबाय बिथां सानै बोराय बुरैया माबा सानथि समावहाय बिदिनो माबा बेरे फुंजानि थास' गायनो होननाय बे थास' गायनाय समाव बिसोर बिसोर बोराय बुरै मिनि खुसियै गायलायगासिनोमोन बेनि समाव बे ओ सियाल मासे फैनानै बे बोराय बुरैखौ होनफैबाय माबा आबै आबौ जों थास'खौथ' मा माबा बिनि सिगां माने आबै आबौ थास'खौ मा मा गायदों होनना सोंग्रोदों बिथां माने ओमफ्राय आबै आबौआ बुंबाय आबौ माने सियालखौ आबौ लेङो आरो बिसोरो ओंखायनो बिबै बिबौआ होननानै ओ जोङो आबौ थास'सो गायनाय जादों बेयावहाय होनबाय आरो जे जोङो बे थास'खौ उनाव जानो हागोन होननानै नाथाय सियाला सियालाथ' मिथिखायो बिथाङा बिराद गोरों जायो होननानै सियालबो ओंखायनो सियाला होनबाय आरो थास'खौथ' आबौ बिदि गाया थास'खौथ' रुनासो गायो होनबाय नाथाय बिबै बिबौआ होनबाय आरो ए रुनासो गायो ना मा आबौ होननानै ओमफ्राय सियाला बुंबाय औ ओमफ्राय आबै आबौ होनफिनबाय आरो होमबालाय जोंनाथ' गायनाया गायनाया जायासै होनबाय ओमफ्राय बोराय बे बोराय बुरैखौहाय सियाला बुंबाय आरो थास'खौथ'दि बिदि गाया आबौ रुनासो गायो होमबा साबसिन जागोन आरो हामसिन जागोन बेनि उनावहाय बे बोराय बुरैया सानबाय आरो अ सियाल बुंनाया सैथोआनो दां होननानै बेखायनो बोराय बुरैया सानैजों माबा बेखौ रुनानै जे रुनानै बेखौ गायनो हमबाय बेलासि समाव ओमफ्राय
औ
सियालाहाय सिया गायखांनायनि उनाव न सियाला हराव गावनि लोगोफोर लाना फैबाय आरो लोगोफोर लानानै बेहाय बुंबाय दे लोगो फोर जोंनो थाखाय हनै बोराय बुरिया थास' गायना होबाय बेखौ जोङो जाजोबनोसै होननानै बे सियाला नाथाय बे सियाला जमा नांनानै बे थास'खौ जाजोबबाय जाजोबनानै आरो बोराय बोराय बोराय बुर बोराय बुरैया बेरेफुंजानि नायबा बे थास माने थास'खौ सानदों आरो माबा रज'बाय जानो हागौ नाथाय बे सियालफोरा माने बे थास'नि सिङावहाय खिनासो दोनलांदों आरो माबा बोराय बुरिया सानदोंखि जोंना थास आ ओंखारबायदांलै है गोमो गोमो नु हांदों होननानै नाथाय थास' थास'नि सिङावथ खिसो दो ओमफाय बे बोराय बुरैया बुरना नायबाय आरो बुरै बुरै बुरनानै नायनायावहाय बिसोरो खिसो हमदांनो हाबाय बे खि हमदांनायावहाय बोराय बुरैया गोमोथाव जाबाय आरो मानोना बिसोर बेथ' फोथायदोंमोन ना बे सियालखौ जे सियाल जों माबा रुनासो गायनांगौ होननायखौ ओमफायहाय दानाबा बोराय बुरैया बिराद दुखु जाबाय फुजाबा थानायाव बेलासि समाव इसोरो सा लोंनायाव सानबाय आरो साहा लोंनाय समावहाय जों हाय माबा मोनसे खायदा बाहायनांसिगोन नङाबा बे सियालजों जानाय नंला ओंखायनो खायदा बाहायनायावहाय साननाय फैबाय आरो दे बेराय नों थैफ्लादो बुरिया जेनेबा एक्टिं खालामसिगोन आरो बोराय नों थैफ्लादो आङो माबा मोनसे बेब'स्था खालामनोसै बे समाव दानाबा बुरिया बोरया थैफ्लाबाय थैब्लानानै बुरैया बिराद गोसा गोसा गाबबाय गाबनानै बोरैया थैबायलै आंना बोरैया थैबाय होननानै बेयावहाय जेनेबा सियालफोराबो जमा जाजोबबाय आरो हाबाब मा जाखो बोराया होननानै ओंखायनो बयबो सियालफोरा फैजोबबाय नायफैजोबबाय नायफैबाय थानायावहाय न' सिङाव दंमोन आरोै बोराय बुरिया ओमफाय बुरिया होनबाय माने सियाल मासे हाबनायाव बुरिया होनबाय मासे हाबबायलै बोराय आरो इदिनो नैथि सेकेणड बार हाबनायावहाय होनलायबाय आरो मानै हाबबायलै बोराय बिदिनो होनोलांबाय थाबाय माथाम हाबबायलै बोराय माब्रै हाब हाबब्बायलै बोराय ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे दानाबा हाबजोबनायावहाय बोराया सिखारबाय आरो ओमफ्राय दरजाखौ फांना होबाय
औ
दरजाखौ फांनानैहाय माबा बिदिनो बे सियालफोरखौहाय बुला जोब्बाय आरो बुलाजोबनायाव जे जोंनि खादा खादायाहाय मोनसे सियालखौ खोबना दोनबाय खोबना खोबना दोननायावहाय आरो जोंना सियाल मासेया बासिलांबाय आरो ओमफ्राय सियाला मासे बासिनानैहाय माखासेयाथ' थैजोब्बाय औ दे जों दायो माने सानो आरो ना बे सियाल मासेयानो दासो दासिमबो बे आ बारायलांदों आरो जोंना खानि नि ओंथियानो जाहैबाय जे जोङो माखासे समावहाय रावखौबो फोथायजाया जे जोङो फोथाया फोथायबा माखासे हाब्रु' गाब्र'नो हायो बिसिमनिसोमोन आरो बिथाङा आंना सल'बायाथ'थ बिथाङाबो माबा मोनसे रोङोबा अननानै फोरमायहरदो नामा
औ औ जेनेबा नोंथाङा सल'बाथानि बिसय बा ना सल'बाथाखौथ' बुहुत मोजां होनबाय आंबो खोनानानै माने बुहुत मोजां मोनदों जेनेबा बिदिनो जों सल'बाथा सावरायनांगौ जेसेया जेसे हायो जों बिसोरनो माने सल'बाथाखौ जों गोसोआव थानांगौ दा नोंथाङा बुंनाय बेखौ आंबो मोजां मोनो सल'बाथाखौाय माने आंबो खोनाफेराखैमोन खोनानानै माने बुहुत मोजां मोन्दों खोनानानै आरो बिदिनो जों माने सल'बाथाखौ सावरायलाय नांगौआथ' आंनावबो एसे एसे मोननैसो सल' बाथा दं बेखौ माने नोंथांनो एसे फोरमायनो सै फोरमायना होनोसै आरो नोंथांसिम दा जेनेबा औ औ जों आङ सल'बाथाखौ होनसै जेनेबा सैमा आरो अमानि आरो ना सासे मालिकनाव थायो दानाबा सानसेखालि जेनेबा मालिकआ बुंबाय मानो दैज्लां बोथोरा आरोना मालिका बुंबाय दानाबा
औ
जेनेबा सैमा नामानो जाबाय रकि आरो अमा नामानो जाबाय माने मथि
उम
रकि आरो मतिखौ जेनेबा जेनेबा थिनहरो आरो ना नोंसोर सानैया जेनेबा ओइ दुब्लि जेनेबा माइ गायगोन आरो ना
औ औ
औ जेनेबा थिनहरबाय नोंसोर सानैया दुब्लिखौ एसे जेनेबा जोंना गाबोन माइ गायथारगोन अखायाबो माने हाहां माहां दै सोरथ' थानायावनो नोंसोरो सानैया बे हाबुरु दैखौ गोदो दिनावथ' माने बायदिसिना गैयामोन नालाय बे सल'बाथासो नालाय जेनेबा बेयाव नोंसोर थांनानै जेनेबा सानैजों गाग्लिहैयो
उम
फोरनो माइ गायथारनांगौ अखा बोथोर माने अखाफोराबो माने मोजांबो हाया हा हाबाबो दै थाया नालाय ओंखायनो बिसोर सानैखौ मालिकआ थिनहरबाय रकिजों मथिखौहाय नोंसोर सानैया थां मा मा गाग्लि गाग्लि है थां होननानै दानाबा थांबाय बिसोर गाग्लिबाय दानाबा सैमायाया दसेे ओरैनो गाग्लिफ्लाबाय आरो इन्ट्रेसयै ओमफ्राय दानाबा अ अ सै सैमाया दानाबा अमाखौ थिनबाय नों गाग्लिलाय होनबाय दानेबा गाग्लिबाय गाग्लिबाय गाग्लिबाय गाग्लिबाय दानाबा आधा घन्टासो गाग्लिबाय गाग्लिनानै दानाबा बिदिनो गाग्लिबाय थाबाय आरोना दसे सम अमाया सैमायाथ' ओरैनो दुइ मिनिटसोल' गाग्लिनानै आरामनो दंफां सायावहाय दानाबा ओरैनो थाबाय
उम
औ गाग्लिखांनानै दानाबा अबाव थांनो औ औ औ दानाबा दसे समाव मालिकगा बेसेबां गाग्लिदों होननानै इसोर नायफैबाय मालिकआ होनबा दानाबा सैमाया माने नुहरबाय आरो मालिकखौ ना रोमै रोमै नुहरबाय मालिक फैगासिनो दंलै सानबाय आरो ओमफ्राय दानाबा एक घन्टासो गाग्लिबाय नालाय याहाय दानाबा दानाबा माबा थांबाय रुखिया थांबाय गाग्लिफाबाय बे दानाबा गाग्लिाग्लि गाग्लि दानाबा मालिखौ नुहरबाय नालाय रकिया दानाबा गाग्लिबोबाय दानाबा माबाखौ बुंबाय मतिखौ दानाबा मथिया बुंबाय आंथ' बहत गाग्लिबायलै नों दसे सम गाग्लिदोलाय होननानै दानाबा दानााब सिखारथ'बाय माने हाब्रुनिफ्राय ओंखारथ'बाय ओं दे जागोन आं गाग्लि जोबगोन जाफैबाय माने गाग्लिायाखैनो दानाबा गाग्लि गाग्लि गाग्लि ग्रोब माने मतिया दसे उन्दुहैबाय आरो दानाबा ग्रोब मालिकआ फैनानै दाना नुफैबा हाफ नोंसोरो बिदिसो एथबां रखिया एथबां मेहनत बा एथबां गरमावहाय हाब्रु गाग्लिगासिनो दं होननानै दानाबा माबाबाखौ मथिखौ रायबाय
औ औ
दानाबा रायनानै दानाबा नङा नङा माहाजोन आं दहायनिफ्रायनो गाग्लिदों बे दासो गाग्लिदों नों बे नुवाखै नों माथो नों गोलोमाखै नो माथो गोलोमफ्रुजोबबाय सानदुं गोसा सोरा बेसाद दं गाखिरखारदों मानो नों हेल्प खालामफाययाखै नों बिदिसो आं नों नोंसोर सानैखौथ'आ मोजां फुङावनो थिनहरदों आंना गाबोननो माइ गायथारनांगौ होननानै दानाबा दानाबा रायबाय रायबाय रायबाय रायबाय दनाबा दानाबा न'आव थांबाय
हम
दोनैनिफ्राय नोंनो नोंनि खायद'आ बेलेग नोंनि खाजाया बेलेग बाय दानबा अमानो गुन्दै होबाय ओंखाम होआसै बेनो ओमफ्राय सैमानो ओंखाम होबाय बे दिननिफ्रायनो दानाबा राजा रानिया दानाबा मथिनो गुन्दै होबाय ओमफ्राय रखिनो ओंखाम होबाय नों दिनैनिफ्राय नों गुन्दै जानांसिगोन नोङो दिनैनिफ्राय ओंखाम जानांसिगोन
उम उम
होनबाय दानाबा बे दिननिफ्रायनो माने सैमाना जेनेबा ओंखाम मोनजाहैाय ओमफ्राय अमाना गुन्दै मोनजाबाय आरो ना बे दिननिफ्रायनो माने खायद'आ सोलायबाय आरो ना बे गोदोनि बाथ्रा। थ्रामोन माने आंबो एसे खोनाब्रोमनायमोन आं जा दा जा नोंथांनि सिगाङाव बेखौ माने फोरमायना होबाय बा आं जेसेबां मिथियैखौ नोंथां सआव खिन्थाबाय दा नोंथाङाबो बुहुद बाथ्राखौ। खौ माने आं सिाङाव सावरायना होबाय नोंथांनि सल'बाथाखौबो आं बुहुत मोजां मोनदों। आंनिया एसेबाबो गाज्रिबाबो मोजांबाबो आं नोंथांनिसिमा एसे माने सावरायना होबाय आरोना नोंथां दा आंनाबो नोंथां एसे खामानि दं दा नोंथांनाबो खामानि जानो हागौ आं दोन थलायनाय जासिगोन आरोना नोंथां।
औ दे बिदिबा गोजोननानै थालायबाय दे बेजों।
औ औ नोंथां दे औ।
दे दे।